खोनादों बुंलाय।
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथां। नोंथाङा दसे सम सावरायफानो हागोन ना?
हागोन नोंथां बुंलाय।
औ आं नोंथांजों जाय आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदों बे आयदा दानो जादों जों बर'फोरा जौखौहाय मानो बानायो बा मा नो लोङो माबोरैहाय बानायो बेनि सायाव सावरायनो होननानै हरदों नोंथां।
औ नोंथां औ सावराय जागोन। औ जोङो औ औ हागोन दे नोंथां। औ जेनेबा ना जोंङो। जौखौ मानोहाय बानायो एबा माबोरैहाय बानायो होनोब्ला ओ जोंनिया ए जौवा ओ जों बर' सुबुंफोरनि थाखाय बा जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे ओ गोन
ओ बेयो जोंनि गोनां आरोना गोनांथि बुंनाबो बुंजायो। ओ जेनेबा जों बर' सुबुंफोरा बेखौ न' न' न'खरनो जोंनिया बानायनानै लायो एबा न' न' आवनो बानायनानै ओ लोङो आरोना जों बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो ओ जेनेबा जों आबै आबौमोनखौ बिदिनो न' न'खर न'ख खर जौ बानायनानै एबा जौ बिदै ओ बिदि बानायना दोननानै एसे एनै लोंबोनायखौ जों नुबोदों आरो ना
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जेनेबा जों जौखौ बानायनो थाखाय जोङो गला एबा दखानफोरनि फ्राय जोङो ओ मायरं जों जायखौ बुङो एंखुर एंखुर माइर बेखौ जोङो न'आव लाबोग्रोनांगोन औ बिदिनो जों बे एंखुरखौ खर माइरंखौ जोङो माने दैयाव रुग्रोनांगोन आरो ना बेखौ जोङो रुखांनायनि उनाव बेखौ जोङो प्लास्टिक एबा दाबोरफोराव बेखौ फेसारना होना नै बेखौ जोङो ओ गुसु जानो होग्रोनांगोन आरोना ओमफ्राय जेब्ला गुसु जायो अब्ला जोङो माने बाहार जायखौ जों बाहार होननानै बुङो बेखौबो जों माइरंनिफ्रायनो मोनो बेखौ जोङो जेनेबा बेखौ जोङो मिस मिस जों बेखौ सेबफ्रुनानै बै जखायाव जखाय होनो जों जायखौ माइरं फुलुना दोननायखौ औ बे जेनेबा जों बाकारखौ सारफ्राव सारफ्राव होयो आरो ना बेनिफ्राय जोङो बेखौ खाथुमना दोनो आरो ना खाथुमना दोननानै सानसे बा साननैनि उनाव बेयो बेनिफ्राय बिदै गयो आरो ना माने रोसि गयो जखायनिफ्राय बेखौ जोङो खान्थायाव एबा दाबोरफोराव बेखौ जों सोना दोननांगौ आरो ना सोना दोनबोथ' बेयो सेवनानै बेनिफ्राय रोसि ओंखारो आरो ना बेनिफ्रायनो जोङो जेनेबा बेखौ जौ बिदै हिसाबैबो बाहाय जायो आरो बेखौ जोङो सेरेब महरै बो बेखौ खावनानै जोङो दिहुननो हायो आरो ना जोङो सेरेब सावनो थाखाय बेखौ जोङो अरावहाय बेखौ सावनानै जोङो बेनि सायाव ओ दै दै गुदुं ओ बिनि सायाव आरो बिदिनो खान्था होनानै जों बेखौ बेनिफ्राय खान्थानि बै पाइप होनानै बिदिनो जों बथलाव बेनि गोलोमदै ओ ओंखारनायखौ जोङो सेरेबाव बिदिनो सोना दोननानै बेनिफ्राय जोङो सेरेब महरै बेखौ जोङो दिहुनना लानो हायो आरो। आरोना बेबायदिनो जोङो जुमाय एबा सेरेबखौ बानायनाय जायो बेबायदिनो ओ नों थाङाबो जुमायखौ माबायदिहाय सङो एबा जौ बिदैखौ मा बायदिहाय बानायो बेखौ एसे फोरमायनो ना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोङो जौ बिदै बुङोब्लाथ' जोङो जौखौहाय गोबां रोखोमै मोननो हायो जोंनि जौखौबो जोङो जौखौहाय फिसिनानै दोननाय जौ गोबां बोसोर बा गोबां दाननि थाखाय फि सिनानै दोननायखौ जोङो नुबोदों बा फिसिनानै दोनबोयो। जेरैहाय जोङो ब्रै बोसो सोर हालागै गाहामालागै जोङो फिसिनानै दोनबोनायखौबो नुदों। जोङो बेखौहाय दानसे बा द दान बेफोरनि थाखाय फि नुदों जोङो बेखौ मा माइरंखौ फिसियो बुङोब्ला। जोङो माइब्रा माइरंखौ जौ फिसियो। जों मिथिनो मोनो बा जोङो जौ माइब्रा माइरंखौ फिसिनाय जायो। नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो माइब्राखौबो बेबायदिनो एखे रोखोमैनो जोङो संनाय जायोबा मावनाय जायो। जायो। नाथाय जोङो बेखौहाय जौ गोरान बानायनाय जाया। बेखौ बिदैनि थाखायल' जोङो फिसिनाय जायो। नोंथां बुंनाय बायदि। बिदिनो जों एखे रोखोमयनो संंङो नोंथां जरैहाय रुनानोय लागोन बा संग्रोनानै लागोन बुंदों बेबायदि। बिनो नाथाय जोङो बे जौ फिसिनायावहाय जोङो नोंथाङा जेरै बाखार बुंदों। नाथाय जोंनिथिं बेयाव एमाउ होनना बुंङो। बेखौहाय जोंङो फिसिनायावहाय बांद्राय होआ होननानै मिथियोबा बांद्राय होआ। जेरैहाय जोङो बेयाव। बेहाय जौ फिसिनो थाखाय बाखारखौ बुरजा होयोब्ला। बेनि सेवनाय बा जाबाख बाखारखौ बुजा होयोब्ला बिनि जारा बांद्रायोन। जों जौ फसिनो थाखाय जोङो खम, गोबाव समनि थाखाय दोनगोन नालाय बेनिखायनो जोङो बाकारखौ एसेल' होनाय जायो। आरो बे बेबायदिनो जोङो जौ बानायनि थाखाय बाखारखौहाय माबोरै बानाय बुङोब्ला बोरैहाय मोनगोन जों बाकारखौ बोरै जायो बाखारा बुङोब्ला? आङो बे सोंथिनि फिननायखौ बेखेवनानै होनो सानदों। औ नोंथां जेरैहाय जोङो बाखार बानायनो थाखाय, गिबियावनो जोंहा माइरं नांग्रोगोन। बे माइरंखौ जोङो सोमनानै दोनगोन। दैयावहाय जाहाथे बियो गुरै रुयो। देनायावहाय गोरलैयै गेब्लेयो। बिनि थाखाय बेखौ जोङो। सोमनानै दोनथ'नायनि उनावहाय, जोंहा बे बाखार देनो थाखाय जोंनो मा मुवा बा मा बिलाइ नांगौ, बेखौ जों बुथुमनानै लाग्रोगोन गिबियावनो। जोङो बे बेखौ देनो थाखाय, जोंहा एमाव बिफां होननाय दङ। जायनि बिलाइ बा बिबारखौ देयो। जोङो मोनफ्रोमबो बोथोरावनो जोङो बिबारखौ मोननो थाङा मोनसेल' बोथोराव बिबारा बार नालाय, बेनिखायनो जो बांसिनानो बिलाइखौ बाहायनाय नुदों। जोङो एमाव बिलाइखौहाय, बे एमाव बिलाइजोंल'हाय जोङो देनायखौ नुदों। बा बे एमाव बिलाइजोंनो लोगोसे जोङो खान्थाल बिलाइ। आनारस बिलाइ। आरो दंफां राखेब बिलाइ बेफोरखौबो होफादेरनो हायो। जुदि जोङो बेफोरखौ हो -फादेराब्ला जोङो बे एमाव बिलाइजोंल'बो देनो हायो। जोङो एमाव बिलाइखौ बुथुमनानै लानायनि उनावहाय जोङो बेनि माखासे मैला सिथामनानै थायोना। जेरैहाय हा, दुला, बाला, हाद्रि बेफोरो एम्फौ- एनला बेनि थाखाय जोङो बेखौ बासिनानै लाग्रोगोन आरो। सुनानै लागोन आरो। बेनि उनावहाय सान्दुङाव फोरानगोन जाहाथे बे बिलाइआ रानो। बेनि उनावहाय जों जा माइरं जा माइरं सोमनानै दोनदों। बेखौहाय जोङो सुखांनानै लागोन आरोना। जाहाथे बिनि मैलाफोरा खारो बेनि थाखाय जों मोजाङै सुना लागोन। बेनि उनावहाय जोङो बेनि दैया मोजाङै। गसरनायनि थाखाय जोङो खिरखाफोर बिदि गरं गोनां। जायखिजाया आइजेंआव दसे समनि थाखाय जोङो। सुखांनानै दोनगोन आरो बेखौ जोङो। सुखांनानै दोनखांनायनि उनावहाय जेब्ला बिनि दैया मोजाङै गसर जोबो अब्ला जोङो बेखौहाय देनानै लागोन जोङो। बेखौ मायाव देनो बुङोब्ला जोङो देंखि बा उवालाव देनो हायो। जोङो बेखौहाय गुबुन गुबुन नैबो देनो हायो जेरैहाय जोङो माइरंखौ आलदा आरो एमाव बिलाइखौ आलदायै देनो हायो। आलदाय देब्लाबो जोङो उनावहाय जोङो मोननैखौबो ज' खालामखागोन नालाय जोङो बेखौहाय जमायै देनाया मोजां जायो होननानै जमायै देनाय जायो आरो मोननैखौबो बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो बेखौ देबाय थागोन। देनायनि उनावहाय जेब्ला गेलेगोन बेखौहाय जोङो सालिनानै लाबावनाय जायो। मानो बुङोब्ला बेयो खनसे देनायावनो बिनि माखासे माइरं मोजाङै गुरा जाजोबाबा मोजाङै गेबलेेजोबा बिलाइफोराबो बेनि थाखाय जोङो सालिगोन आरो जेब्ला बिनि माइरं आरो बिलाइआ गेब्लेेजोबैया थाबावगोन जो आरोबाव देनानै लाबनाय जायो बेनि उनावहाय बेबायदिनो जोङो देखांजोबनायनि उनाव जेब्ला जोंना जायो। अब्ला जोङो मोनसे दालायावहाय जोङो बेखौहाय दै होनानैहाय जेरै फिथाखौ जोङो दै दै होनानै मोजाङै नानानै लायो बेखौबो बिदि बिदिनो नानानै लागोन बेनि उनाव उनाव हाय जोङो बेखौ मोजाङै फिथा बादि बानायगोन बा लारु बानायनाय जागोन जुदि जोङो बेखौहाय मोजाङै लारु बानायखांनायनि उनाव जों जायखौ मोखां होनो बाखार मोखां बा एमाव मोखां बेखौ जोङो होनानै लाबावगोन मोजाङै फुननानै सारफ्रावनानै होनानै बेनि उनावहाय जोङो बे मोनसे दालायावहाय मोजाङै खोबनानै दोनगोन मोनसे जियाव दोननानै जाहाथे बियो मोजाङै बारलाङो। बेखौहाय बारखांनो थाखाय जोङो न' सिङाव सोनानै दोनगोन सानथाम बा हरथामनि थाखाय बेनि उनावहाय जेब्ला बेखौ एमाव नै बुङो बेखौ खाखांनानै उनावहाय जोङो गुबुन मोनसे दालायावहाय सान्दुङाव मोजाङै फोराननानै होगोन आरो बेनि उनावनो जोंना बेयो बाखार महरै जौ संनायाव बाहाय जासिगोन नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो नोंथां जेनेब्ला जोङो जोमायफोरखौ जेनेबा मोनसेल' बिद माइरंजों नङा बेबायदिनो जोङो गोबां बि माइरं बा एंखुरजों जोङो जुमायखौ संनो हायो आरो ना
औ नंगौ।
बेबायदिनो जेनेबा जोंनिया गला एबा दखानफोरनिफ्राय बायना लाबोन एंखुर एबा माइरंजोंबो संनो हायो। बेबायदिनो जोंनिया न'फोराव बर बर' सुबुंफोराथ' न'फोराव आब आबाद मावखायो नालाय बिनिनो जेनेबा न'निनो माइरं होनना बुंनाय जायो। बेनिफ्राय न'नि माइरंजोंबो जों संजायो आरो बेबायदिनो जोंनिया माइब्रा माइरं बेबायदिनो गोबां माइरं दंबावो बेफोरबायदि बेफोरबायदिजोंबो जोंनिया गोबां संजाबावो आरोना।
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंनिया माइब्रा माइरंजों जुमाय संब्ला जोंनिया बे जोमाया गोदै जायो आरोना गोदै लोंनो मोजां जायो ओ साराबो बरिया मोजां गोगोम जायो आरोना बेबायदिनो बेलेग गुबुन माइ माइरंजों संब्ला बारा बेफोरबायदि ओ जेनेबा साराबो बारा बुरजा जाया आरो बेबायदिनो गोदै जाया बेनिखायनो जोंनिया जौ फिसिना दोननाया माइब्रा माइरंजोंसो बांसिनै जोंनिया जौखौ फिसिना दोननाय जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां।
औ जेनेबा नोंथां जोंनिया ओ समाबो जायाखै नङा जानानै फैबाय थ' होमबा नोंथां जोंनिया ओ जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय
औ गोजोनथों नोंथां औ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै ओ गोजोननाय थाबाय आरोना नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो नोंथां। औ दे एसेनोसै